हेल' खोनादों ना
अ खोनादों दे खोनादों
औ अ
खोनादोंना
एसे नेट औ नेटनि प्रब्लेम जादों नामाथाय
नेटनि प्रब्लेम जानायखाय बायमान
अ औ हेल' खोनादों ना
औ खोनादों
अ दे बुं
दा होमबा जों मानि बागै रायज्लायनो
ओ नोंथाङा बुंदों मा मानि बागै रायलायो
जेनेबा बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आगजुनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ दे जागोन दे रायलाय जागोन दे
उम बर' दामग्रा ग्रा आगजु होनबा मा मा दोङो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
ओ बर'नि दामग्रा देग्रा होनोब्लाथ' ओरैनो खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ आं मिथियो आरो बे आरो बेनि अनगायै हारमुनियाम गिटार आरो बिदिनो बिदिनो बायदि बायदि दङ' आरो ना औ।
उम दे।
उम।
ओ जेनेबा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगना ओमफ्राय जेनबा गुबुन रोखोममै जोङो जेनेबा खामखो बोरै बानायो नोंथाङा बाहा खोनन्थानो हागोन नामा?
खामखौथ' आङो आङो बिदि बानायनायखौ आङो मिथिया मिथिनाया। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा मिथिगौब्ला?
खोनादों ना? हेल'
हो उ
माथो
हेलौ औ औ खोनादों दे बुंनोसै
औ नेटा बाय दिडिस्टार्ब जागासिनो उम खामाथ' ओरैनो दंफां जों बानायो नङा होनबा।
औ।
उम ओ मा दंफां दंफंजो बानायो माने आंबो बारा मिथिया जेनेबा गाम्बारि दंफंखौ जों बांसिन बानायो नामा जेसे फंदु बानायो आरो ना जेरै खाम मेनसे बानायनो थाखाय गोबां आगजु नांगो जेनेबा ओ गिबियावथ' इखौ हाखावनांगोसो खोमा ओमफ्राय
बेखौ दंफं बिगुर जेनेबा मोसौ बिगुर मैसो बेगुरफोरदोसो बानायनाय जायो नोङा होमबा। माने ओ बेनि सामब्राजोसो बानायोना होमबासो दला गोमो गाबो।
औ अ
इदिनो बायदिसिना होनानै बानायनाय जायो आरोना बाहायमोन बानायग्राफोरा बानायो। माने जोंबो मिथिया माने उम
थाङा उम जेनेबा मा माजों बानायबावो मिथियो नामा?
आंथ' बिदि बानायनायफोरखौ आं इदि एख' आइडिया गैया आरो जेबो जेनेबा ओ बुंनो थांङोब्ला जेनेबा बेफोरखौ जोंङो ओरैनोथ' बैसागु बोथोर बा मायबा मोनसे फोरबोआव जों फालिथाय फोरबोफोराव जोंङो बाहायनाय जायो आरो। ओ जेरै बैसागु बैसागु बोथोराव जोंङो ओ बैसागु सफैब्ला जोंङो ओरैनो सेंग्रा- सिख्ला, बोराय- बेन थ' ओ बिसोरखौ खाम, जथा, सिफुं लानानै ओ गा बेफोरखौ लानानै ओ बैसागु बोथोरफोराव बिदिनो ओ ज'-ज' ज' ज' थांनानै रंजायो रंजानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। न'खर न'खर थांनानै
महसे सोंनाय जेनेबा
औ
जोंनियाथ' बर'फोरनिया सिफुङाबोथ' सिफुंनाबो जाखाया। सिफुंबोसो नांगोन बै सिफुंखौ बोरै बानायनाय जायो खोनथानो हागोन नामा?
सिफुंखौथ' ओरैनो औवाजों बानायोदां। औवाजों औवाखौ बिदिनो औवाखौ दानना लानानै बिदिनो ओ बे माबाखौ गुदुं नामा बेखौ सुफ्लुंनाय जायो आरोना बेखौ बेखौ सुफ्लुंनानै बानायनाय जायो आरो एक्जेक्लि आं थ' बिदि मिथिला औ
ओ जेनेबा सिफुंनि
गुदुङा बेसे मोनबा? गुदुङा मोनबा मोनबामोन नामाथाय?
औ
बेनि बेनि बाराबो थानो हागौ आङो औ
ओ खोनायाखै नोंथां एसे मोजाङै बुंनो हागोन ना? ओ
खोनादों ना खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुंनाय औ खोनादों बुंनाय।
माने सिफुङाथ' गौरंबाखा गुदुङा।
औ
सिफुंनि गुदुं गरंबा ओमफ्राय खायफाया ओरैनो मोनसे गर खुलियो आरो ना सोरबा सोरब मानि थाखाय खुलियो
औ
बारा बिदि नालाय जोङो दामनो रोङा नालाय।
औ औ
उम उम दामो खोमा माने? इयाव नङाबा इयाव जेनेबा गरंसे मोनसे खुलियो आरो ना जेनेबा
औ औ सिफुंखौ बोरै दामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन होनो हागोन नामा?
ओ सिफुंखौ बार सिफुं सुनो थाखाय मोजाङै नोङो दुसुन माने ट्राय खालामदोंमोन थारमाने थेवबाबो जाया माथो बारनांगौ माने सिफुं दामनो। बै दामो माने बारा मोजां मिथिया। माने सिखायजानांगोन रोंग्रा फोरजों। ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायबाफोर दामनो रोंगोन नामा बिदिनो?
आंथ' बिदि सोलोंनाय जायासै बिदिनो मा ओरैनो माबाखौ हारम'नियामखौ एसे ओरैनो सोलोंदोंमोन आरो सिगाङो ओमफ्राय थेवबो बारा रोंबाङासै आरो बिदिनो म सोलोंजोबना लायासैना।
उम।
ओरैनो जोङो बिदिनो माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोबा जोङो बेखौ ओ। माबा खालामनाय जायो आरो सल' खननाय गान खननायफोराव जेनेबा। ओ हारम'नियामफोरखौथ' जोङो नांखागौ नङा होमबा। हारमनियाम गिटार आरो बिदिनो दल खामफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो। खाम जथा सिफुं गासैखौबो जोंनो नांगौ जायो।
जेनेबा खाम सिफुं जथा जेनेबा बेफोरखौथ' नांगोन ओमफ्राय जेनेबा गिटारफोराथ' इलेकट्रिकनिसो जायो माने। उ इसोरनिया बेलेग जायो।
औ।
दिसट्रिकनि दामनाया बेलेग खाम सिफुा बेलेग माने।
औ औ।
ओ ओरैनो बैसागो मोसाबाथ' बैसागोफोरावथ' खाम सिफुं बेफोरनो गंगना माबा माबि फोरानो बांसिन सोलियो। बे
औ औ।
ओमफ्राय बेफोर ओमफ्राय आरो बेलेकनिफ्राय बेलेक दामनाय जायो जेनेबा। तब्ला तब्लाफोराथ' माबायाव गोग्लैसिगोन। ओं।
औ। जों
सोरनाव माया गोनांथि जायो?
बैसागु मोसानायावथ' जोंनो बेफोरखौनो नांगौ जायो। जेरै बे खाम, सिफुं, जथा बेफोरखौनो नांगौ जायो नङा होनबा।
नोंथाङा गंगनाखो सिनायो नामा गंगनाखो?
गंगनाखौथ' नुबाय नुनाया खिन्थु जों
उम माजोंबा जायोखो।
नों हो? बेखौ आं मिथिला नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? ओ।
हो?
उम साफोर दाब माने गंगोनायाथ' औवानिसो औवादो दामो माने।
औ औ औ।
ओमफ्राय ओ दोंनायाथ' बुहुत दङ दामग्राफोरा बर'फोरनि सेर्जाफोराबो।
सेर्जाफोरखौबोथ' गाबजोनो बानायनाय जायो जेनेबा बानायग्रा जोंबो बारा मिथिया।
उम।
बैफोरावनो
हो? खोनायाखै नोंथां।
दोनथ'लायनोसै होमबा ना।
अ दे ओमबा औ दे ओमबा औ दे।